हेल'
खोनादों खोना खोनायाखै? आ मा खालामदों?
ओै नै दं ओरैनो हा ए लोगोफोर दं खोनादों औ लोगोफोर दं।
आदसा मा खालामदों?
उम दासो जाखांनां उनदुदों
आतसा।
खोनादों
उम
हेल' दासो जाखांना उनदुदों उम
दासेैथि जाखांनानै आथि आराम उनदुना दं।
आदसा माजों जाखो?
हा
हो
मा होनदो? हेल'
माजों जाखांदां माजों?
बे बयलारजों लायमोन
बयलार जों लाय
ओ हा
उम
मा खालामदों नोंलाय?
ओरैनो दं नै
औ आदा
अन
औ उन्दबाय
उनदुजोब्बाय न'नि मानसिफोरालाय
ओ ओमफ्राय नों दा अबाव दं जेनेबा? हेल' ए दा अबाव बङ' होनदां नोङो
ए न'नो लामायावनो दं होनदां।
आ साबसे दं मा खालामगासिनो जेनेबा ओरैनो हो
गासिनोमोन
ओ ओमफ्राय खबर खबर खबरफोरा
मोजाङानो खरफोरालाय एसे
होम
मोजाङानो
नोंङालाय मोजां
बिदिनोसै मोजां मोजांबो गाज्रिबो खोनादों
उम
उम नोंनालाय
है आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दं
अ ओरैनो ओमफ्राय कलेजफोराव माब्ला खुलिगोन बायदि
कलेजाथ' मा होनबावनो दाबो नटिसानो हराखै माथो
हा
नटिसखौनो हरथ'वाखै
अ
नटिस हरबासो मोनथिसिगोन माला खुलिनाय जायोथाय साननैसो थांना खुलिसिगोन खोमा खुलिनायालाय
औ ओ नायगोना नायाखै जेनेबा
हो
नायगोना नायाखै होनदां
नायथ'वाखै नायनायालाय साननैसो थानानै नायफिननांसिगोनानो नङाबा जानाय नंला
उम
उफाय गैला
गै-गैथारला टाइमाबो
उम दिनै आट थारिख जाबायानो नै फन्द्र' थारिकनिफ्राय लिंहरनो गोनांमोन मा जायो
बिसे मने जेनेबा
फन्द्र' थारिखआव लिंहरगोन। फन्द्र' थारिखावहाय पन्द्र' थारिखनिफ्राय क्रसिं जागोन होनदोंमोन ओमफ्राय मा जायो नायनोसै र'
अ
नोंसिनालाय मालासो खुलिगोन
जोंना बिदिनो नटिस हरबासो मिथिसिगोन
आदसा ओरैनो गरम बनद'खौलाय बेसे सानबेसे होदों
होनायानथ' मास मोनसे होदों होनदोंमोन ओमफ्रायो मिनथिया नटिस हरोबासो मिथिसिगोन
जोंनाबो मास मोनसे होनदोंमोनलै होननायालाय जोंनाबो मास मोनसे होनदोंमोन होननायालाय
आंबो थाङासिैना माने एगजाम जोबखांना
आंबो थाङाखै थांनायलाय होमबाबो खोनादों आरो।
लोगोफोरा खोन्थाहरदोंमोन आरो लोगोफोरा खोनथाहरदोंमोन। आरो मास मोनसे होनायनि जि जेनेबा मेनि दुइ थारिखसो खुलिग
उम
इसोरो नायदोंना ओमफ्राय एक्जामनि थाखाय नायदों एसे
आं नायथ'वाखै नायनाया साननैसो माने न'आव दंफैथ'योना आं दा रुमनिफ्राय ओंखायनो साननैसो थाहैदों माने आं
ओमफ्राय दा रुमाव थांफिनबासो नायफिननांसिगोन। माने दाल'सो फरायनाय जाखायो जोंनियाबो गरम बनद अब्लासो एसे फरायनाय जाखायो फरायनायाथ' ओमफ्राय आरो बाद बाखिथ' सस्कुल खुलिबाथाय स्कुल खुलिनानै सारनिस अफायफोरखौ जाब आरोै बायदिसिना फैला बसिग ना बेयाव सानजौआवबो थांनाय जायो जानायालाय माबा फुजा ओरै टाइमावहाय फरायनाय जायाना बुंलाय
ओ ओरै मास मोनबोसेो सलाबावगोन बायदि
थुल खुलिनो
ओ
सट खुलिनाया बारा गैला गैला र' फन्द्र' दिनफोरसो दंबावो
नङा नैबे दाथ' दाथ' गरम बन्द खुलिसिगोन ना
औ
ओफ्राय ओरैनो मासावनो बेसेसो लाावगोन जेनेबा क्लासखौ
लास्खौथ' बारा गोबाव लाला नभेम्बरसिम लायगोन खोमा नभेम्बरनिफ्रायथ' ओरैनो बन्द'खायो जानुवारिजों डिसेम्बरखौ जों फराय ो गेजेर गदेराव कचं क्लास जाबाय थागोन आरो।
उम
जेनेबा मास मोननैसो बन्द' होगोन आरोना।
मास मोननै बन्द' होयो होनायालाय माने फरायनो थाखाय होयो आर ना
ओ
फरायनो थाखाय मास मोननै होयो। बेनिफ्राय माबाफिनसिगोनलाय एकजाम जासिगोन नना।
जेनेबा न'आव फरायनो होयो आर ना।
उ न'आव फरायनो टाइम होयो।
न'आव फरायनो हैयो आरो
ओ
मा साइजजों लादों नों
आं इक'न'मिक्सो लादों।
हो
इकन'मिक्सो लादों आङो
माबादि ओमफ्राय जेन इकन'मिस आ
इक'न'मिक्सा बारा गोरा नङा माने गोरायालाय मिक्स मिक्स दंदेरो ना एसे
अ अंख' दं दा
उ मेस्टखौ माने बानायनो हायो एसे ओमफ्राय बे जुग्राफि लाग्राफना हिस्ट्रि लाग्राफोरना एसे गोलावद्राय जायो न माना ओंखायनो आं बाबायमोन हुस्रिलानो आं एसे हिस्रि मोनो एसे खस्थ' खालामफिननांगौ जायो
गोद
मायथाइ आररिफोर लानांगौ ना बुजिबाथ' गोरलैयानो ओमफ्राय बुजियाबासो गोराम मोनो माने
अंख' दंलाजोबो ना बेयो
उम अंख' मोनफा मोननै दं।
ओ उम उ खोदों
बेवहाय एम सिखौ फैयोना अंख'
ओ बेवहाय मेस्ट दंदेरोना ओंखायनो एम सि खौ फैयो माने एसे एनै
अ इगजामाव फैयो आरो
उम एमसखे एमस एसे गोरलै जाहैयो आरो ओमफ्राय आरो फरायनायनि सायावबो दायो खोथाया माखासे फरायबानो हायो फरायबानो हाया होननाय बायदि जाहैबाय आरो
फारसेनिफ्रायनो लाखादों नामा नों सा
उम फार्स इयारनिफ्रायनो लाखादों माने
ओ मोमोजां दा ओमफ्राय हो हेल' हेल'
नों नोङो मा लादों होनदां?
आं हिस्ट'रिस लादों।
हिसट'रि बोरै नोंनालाय?
बिदिनो हिस्टरिया बुहुद गोलाव गोलावलै फेस गांनै गांथाम थांनो नागिरो माथो मोनसे माबायानो
फिसिननानै आरो
उम बिदिनो थाखाय नो लायाखै आं माने उम आरो मायथाइफोर बिराद थायोना मायथाइ खौनो बिराद मखस्थ' लानांगौ जायो
औ मायथाइनिल' लिरनांगौ माने
उम
मोनसे एनसारानोे पेज गांनै गांथाम थांनो नागिरो
उम
उम
गोलाव गोलाव जायोना बुस्थुआ
उम आंबो लानाया इक' लादोंमोन ओमफ्राय आङो खौ नांथ'ला होननानै ओमफ्राय एखौ लाफिनबाय माने आङो
आदसा आं सोलायखादो माने सोलायनाया
ओं आं मे हिस्ट्रिखौनो लाफिनबाय
बेखोनो लाबाय जेला बेखोनो
ओ
खोनादों, ओ ए माने इक'न'मिकखोनो फार्स्टनिफ्रायनो लाखाबाय नालाय ओंखायनो माने सोलायला होनना सोलायदियासै माने आं।
खनसे सोलायनाय माबा अपसन फैदोंमोन ना?
उम सोलायनांगौ सोलायनो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्राय सोलाय दियासै माने आं
माने सोलायनानै ओमफ्राय लाफिननो
आदसा आं आं सोलायदियासै होनदो आं
आं सोलायना लाफिनबाय माने
ओ सोलायासै आं सोलायनायालाय।
ओ हायैखाय माने आं सोलायना लाफिनबाय।
आतसा।
ओहो अंख नायबाय थाला होननानै।
ओम
जोंना जोंनाथ' दा अंख' गैला नालाय।
उम
हा-हा गोरलै आरो गोरलै आरो दा हायोबा।
आं माने अंखखौ एसे हायोना एसे बुजियो आं ओंखायनो लाबाय माने आं एसे गोरलै मोनो माने आं। बारा बिदिनो फैया माने मा होनो बिदिनो राजनिथिकनि फैयो आरो एसे एनै अंख' खालामनाय बेखौ खालामनांगौ होनबानो जायो।
उम उम
उम
आं एसे दाउट जानायखाय लाबाय माने बेखौनो सोलायनानै।
आतसा। सोरबा सोरबा बुजियिफोरा बुजिला सोरबा बुजिग्राया बुजिसिगोन आरो बेखौबो।
होम?
हो?
हेल'
ओं खोनादों।
उम दाउट जानानै।